खुलुमबाय खुलुमबाय खोनायाखै नामा दङ ओरैनो
मा न'नि माबा फुननो नागिरदों रं
हाब खामानि-खामानि मावनो रोंलायोनों?
रोङो एफा एनैखौलाय
हा
एसे एनैखौ रोङो
ए हरसिं हरसिं मावगोन
हारसिं नङा फंबाय मावनोसो नागिरदों माने एरै
आतसा आतसा
ए ओंख्रिया ओ बा थोनसो
हा
आलु बाथोन गैया मिरामिस ओमफ्राय दाउदै
जोंनाबो गैया ओंख्रि गैबावा जोंना दासो बेदर दासो बेदर लायनो नायदों ऐ मावख'आवनो दं
मा अ बेदरजों जादो खेब सेनो दा मोनानिबो जाना लाखा
दा मोनानिबो जाखानांसिगोनथ' आरो ओमफ्राय सोर सोर दं दा ओरैनो गोदाव सो दंथ'लाबायो।
हो फंबायजों आंजों दं ओमफ्राय आनैजों बिनानाव बिसोरो गोजौआव दं।
ए नोंना मा नोंना मा जेंना जादों होन दे जानबुङा
जेंनाया माने सासे मानसिजोंनो खनथाम थांनायनि माबा जानानै दङ। लाथिख' लाथिख' बे लाथिख लाथिख'खो फोजोबबासो हरफिन जाासिगोन नङाबा ओरैनो हरबा थाय बैयाव थाहैबायना। मोनलाबो ओमफ्राय ओरैनो थांगारगोन
होमबालाय
बेखायनो हमगासिनोसो आङो। हरजायो बेखौ माबाबा सो ओ दान रिफ्रेस खालामबा हरजा खालामाखैना दाबो। बेखायनो रायज्लायलाबायायनोसै होननानै। ममारासैसो
औ औ गैया आंनाबा सोरनावा सोरनावा थाखै आंनाबो मा जादों थाय
हम बिनावनो खन थाम ना खनब्रै जिर' लाथिख' लाथिख' जानानै दङ बेनाव हरबाबो गैया थाङा थाङा ओमफ्राय बिदिनो जानानै थानानै बेखायनो।
ए औ
रायज्लायफिनबासो जासिगोनदां। बि लाथिख लाथिखवा
आंना बे लाथिख लाथिख जानाया खनसेल जादों फार्स्ट टाइम सासे लोगोजों रायलायनायाव
आं ना मेलला जादों सिगाङाव खननै आमफाम दाथ खनथाम फैदों।
ए आंना नेथनि प्रब्लेम जादोंमोन ओमफ्राय माबा जेंना जादोंमोन नेथनि बेयावनो ब्रै मिनिट ना बेसेबांबा जाबायमोन आरो रायलायनाया ओमफ्राय बेयावनो बोरैबा दानजादों ओमफाय बे ब्रै मिनिट जाखा बेयावबो बोरै जिर फैखो बुजिनानै मोनासै आं
राय्लायबायल थानांगौमोन ना। थाब थाबथाब रानजानांगमोन मैयाथ आंनो आङो बैनिखौ खोनाया सासेनिखौ ओमफफ्राय आं आंनिखौ बैयो खोनायो ओमफफ्राय आङो रायज्लायबाय थादों रायज्लायबाय थादों समखौ फोजोबना लादों ओमफफ्राय अब्लाबो माबा मोनदों जिर' मोनाखै
ए दाखालैनि बायदि
ओ।
दाखालि आं आं खोनालायैआ।
औ बिदिनो रायज्लायल' थानांगौ ओमफ्राय खोनायाबाबो। समखौ फोजोबनांगौ ओमफ्राय मोनदों।
ओ ओ ओ औ आजि जालाय दाख्लै बेसेबांमोनथाय बेसेबांबा सेकेण्ड जादोंमोन ना सम खोन्दोआ।
हुम। ओमफ्राय दहाय माबाजों। गिबि राय्लायनायावहाय गैया हारसिंनो दानजादों।
एह।
ना उनना लाला जोब्बाय ओमफ्राय।
जेबो नङा। एसे एनै गोरोन्थिया जाखायो।
जाहाय नामा? रायज्लायग्रा फामबो गोरोन्थि जाखायो।
मालाय थां दांगोन।
अम।
जाखां जोब्बाय आरो ओमफाय
जाखांबाय ओमफ्राय दायो सानजौफुनि जाबावगोन नै बाजिसोआवसो जायो उम
बाब मानो
हाबानिखौनो फुंनिखौनो जि बाजियावसो जायो
उम गैया फुंनि दाइरेक सानजुफुैसो जायो फुंनिनो जाया
न'आव होजों आजोंबा बिदि जायो ओमफ्राय नैबाहाय माबाना मोनानि बार'था एकथा बार'था जिनै ओहो
फायस
नोगोराव सो दंफैयो उम
आतसा हारसिं दा बिनानावबो
माबा बिनानावा थांबाय जों गिबि फैनायाव जों बिनानावजों आंजों फैदोंमोन बे आबादनि फिसाजोजों ओमफ्राय
एह
नानै थांफिनबाय थांफिननानै आरो नैबे सासेनि न'आव फरायसालिमायाव हाय माबा आंनि नेखानांगौनो बिखौ होफैयो फोजोबबाय
ए नोंथांआ अबाव माबाखो अबे फरायसालियाव लाखो
असे बिनानावनिया नै खाजोलगावआवनो
खाजालगाव आव लाबाय माथो अबा हस्टेलसो
थाहैदोंमोन ह ओमफाय सिगियोनो थानो सिखुआनो मानसि थैलाबायनाय दंनो ओमफाय बिदि बे माबा माबि होननानै गोसोखांबाय थायो मायो होननानै गाबलाबाय थाबाय लाबोनांबाय
ए ओमफाय खाजोलगावआव लाफिनबाय आरो एडमिसनखौ
खालोगाव कमार्स लादों
कमार्स लादों
गैलामोन‌ आर्टस आं कमार्स आवसो लानांबाय।
मा आर्टस् लागौमोनना माथो लाबावगौमोन ओमफ्राय
मोनबा आर्ट्स लागौमोन ओमफ्राय गैला नालाय कमार्स बाबो जायो होनबाय ओमफ्राय लाबाय मालाय बेखौनो।
ए दे आं एसे खोनथानो आं एसेखो आं एसे खोन्थानो हागोन
उम मालाबा सोंहरगोन र'।
ओ कमार्स लानायना आंबो मा औ औ अ दा मेज' मेजर साबजेक्टओरै मोनाना मेजर आयदारि
ए
बावलायलांबाय। अबेयाव डिग्रि फरायबासो माबायोना मोनोना
औ रदे आं ब्रै मिनिट नि उनाव फैगासिनो।
ब्रै मिनित
बै फंबायखौ होनदां माने खालारफोननो दा ब्रै मिनिट दंबावो ना। बेखायनो ब्रै मिनिटआव फैगासिनो दं नोंखौ होनाखै
माव मावनो नागिरबाय आरो।
उम माबा लगायदोंमोन।
रोंथारालै बे फुननो खाालार रं-रंखौदेन
आं रोङा जाबाय ओरै फुललाबायबानो जानाया
उम जानाय नङा बे मोजां जानाय नङा होमबाबो।
मोजां माने मानसि नुखाया सिंनिखासो। जेरै ओरैहाय ओंखाम संग्रायावहाय ओरै दोनोना मा होनो बेखौ बेखौ ओरैहाय स्लाब बिनि गाबनि सिंनिसो
होमबाबो होमबाबो होमबाबो थांनि
खुथ्रु-ख्राथ्रा बाबो अरजाया
नायग्राया नायो ना सिङावहले
आयो बानायग्रायानो नै बानायग्रायानो सिंनि बेखौ बानाय लांखायाखै स्लिम खालामलांआखै।
उम बे बानायग्राजों जायो नामा नोंस्रा फुनबाथाय फुनबाय मोजां फुननांगौब्रा।
जाहायो मोजां फुनगोन जायैखौलाय सोर मा खालामनो हानांगौ।
उम हायो बे माबानांगौ जेरैखिजाया।
जेरैखि जाया नामा
मिनथिखाथारो नालाय फैबाय आंहा।
मालाय नायग्राया नायोब्रा बे ओरै ओंखाम संग्रायाव हाबैफ्लानानै साब फुदुंहैफ्लालाबायनानै नायलां नायला बायो। लेथ्रा होनानै लोंबावासै नामा आसोल ओ लेथ्रा होनानै साखौ ओमफ्राय
नामा। आलासिफ्रा खि बिदि ओंखाम संग्रा हाबनानै नायाना फुदुंनानैसो लाबोयो बाहेरा
होनबाबो होनबाय जाथावै बाथ्राखौ। बोरायलाय नांगौलै सम सम।
बेनोथ' रायज्लायगासिनो माला जोबो इसो।
दोननांगौ रा।
अ मालाबा जानोबो हागौ नालाय। गैया औ बेया मो मोदोमफ्रा साला जोंनानै दं। साख्रुब जोबनानै दं।
जोलुर गेलेनानै ओम मो
मोसानानैसो जोलुर गेलेनानै। साला आं सान जे मोसा जों जुलुर जोलुर गेलेबाय थाखायो मोदोमा जोंना साखानाय नङा बारा। ओमफाय मैयाहाय सानानै बुजिना मोनबाय जे बिदि जोलुर गेलेनायनि सानाया आलदा। मोसानायनिया आलदा साथारो आरो औ खिया दुगैनोनो हानो
दोमा ओमफाय जोलुर नाथ खारनांगौल' खारनांगौल' जोनांगौल'
उम बेन्थ' एखेबारे मा दुगैनो हालायाखै मोदोमा
आबो इखोनो जिबा सिखारजोबदों नामा बयबो?
हा
जिसे बाजियावसो सिखारजोबदों नामा बयबो?
औ अखा हाबाय अखा हाबाय नालाय ओमफ्राय ओरै रावबोथ' गैया फैयासै गिदिरफ्रा।
औ माबा न' बानायगासिनोलै सेस माबाफैजोब्बाय खोनाफैजोबबाय। गोजौ आवहाय माबा देगासिनो।
ओरै रावबो बो फैयासै दा अखायाबो जिसे बाजियावसो नागारखाबाय नालाय।
उम
बेखायनो जिसे बाजियावसो सिखारजोब्बाय गासिबो।
ओरै अखा यानो गैया। गरमसो सान्दुं
एसे एसे उलसाबो जाबाय
र अलसियाखा निजोर अलसियाखा एखमबा समाव अलसिया जायोब्ला एखमबा समाव अलसिया अलसिया नङा माने
औ समजों लोगोसे जानांगौ नालाय।
होम सम बोथोरखौ नायनानै नामा?
औ
न जानबुंआबो माबायानो गैला बेथारियानो गैला होनानो होनो बावो।
नायबा आ थाबायल'।
दाबो जोंना मोसानायनि माबाया सोलोंनांगौआ से बाजिनि ओमफ्राय होनदोंमोन से बाजि जाखानोसै नै जिनै बाजिया जाखाबाय!
ओमफ्राय ओंखामखौनों जाबावाखै।
दाबो ओंखामखौनो जाबावाखै। औलासि जागोन लेट लेटानो लेट जासिगोन जों लेट जाबाय थाखायो ओरैनो।
जाखांग्रोमोन मोस मस बिसोरो उदि खंख्ला सागलाय।
मैया बिदिनो साबाय थाखादो गलायावसो जाहैबाय ओंखामखौबो बेयाव जालाय बावासै जोङो दुग्गानो
खानामा। ओंख्रि थाउयैनि होनदोंनामा।
मोनबेसे थाबाय नोंनो मिथिखादों।
खोन्थादोंमोन माबाजों रायज्लायदोंमोन ना।
ए ए ए। इंलि-इंलिसाव ओनो उम माबासो बयलारसो जाहैदों। आलु सवाबिन औ आलु स वाबिन जहल होननायखाय जायाखैमोन। ओमफ्राय थाङै थुङै मोनायाव बेखौनो जा नांबाय आरो। संनो बाखायो नालाय ओरैनो संनो बानायखौल' नायखायो।
उम।
दे बिदिब्ला।
दे औ जाबाय नै।
औ।